हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां
औ औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय औ।
आ माबा नोंथांनि खबरा नोंथाङा दा फ्रिबा?
औ फ्रियानो नोथां।
औ ओमफ्राय ओरैनो खबरा मोजां दा?
मोजाङानो नोंथां।
ओ ओमफ्राय दायो ओरैनो मा खालामगिसिनो दं नोंथाङा?
आङो दायो जिरायनानै दं नोंथां।
अ आं नोंथांनाव मोनसे खोथानि बा गै सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन नोंथाङा जुदि सावरायनो हायोबा।
औ
आ आ दा खोथाया बेनो जाहैबायदि माने जौ जौखोथ' मिथिखायो जौआ मोनसे न'खरखौ माबायदि जेनेबा मोनसे न'खरनि जौगानायाव माबायदि हेंथा होयो बे बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन सावरायजागोन नोंथां।
ओं।
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों खोनादों।
दा हमना लाबाय जोंहा मोनसे जौ आरो जायखौनोखि जोङो बर'आव एबा जेखुनु मोनसेआव बेखौ जाया जोङो निसा होननानै बुङो नङा होमबा फेग्रा मुवा। फेग्रा मुवा जाय फेग्रा मुवाखौ सासे सासे सुबुङा लोंनानै बा जानानै बैनि बै निसा फेग्रा मुवाखौ जानानै एबा लोंनानै मोनसे न'खरा गंसे न'खरा माब माबोरैहाय सिलिंखार जालांनाय बेनि सायाव नोंथाङा ओ सोंथि दिखांदों नङा होमबा।
औ।
औ। दा अब्ला आं फंनैसो बुंलांनो सानदों अब्ला बेनि सायाव दा जाहैबाय मोनसे निसा बे निसाया जाहैबाय एकदमबारे हारिनि हारिनिल' नङा मोनसे एकदम बारे सुबुं हारिनिनो सुबुं समाजनिनो मोनसे ओरैबायदि गेदेर मोनसे जेंना आरोना जुदि जोङो बेखौ मोजां आरो बाहायोब्ला नाथाय जों बेयो जोंनि मुलि एबा मोजांबो जायो आरो। बुहुमाव थानाय गासिबो मुवायानो मा होननानै बुंदों मोजां आरो गाज्रि बे मोननै थासारियाव दाजानाय नङा होमबा। नाथाय। बै निसा एबा फेग्रा मुवाया मा बुस्थु बियो सुबुंखौ फेहोनानै बै जुमायखौ लोंखांनायनि उनाव फेहोनानै फेखांनानै मानसिया मा खालामो खाबसे एबा खाबनै लोंखांनायनि उनाव मा जायो मानसिया गले गले फिन लोंनो लुबैबाय थायो आरो। जायनि जाउनाव मानसिया मा जालाङो बै फेग्रा मुवाखौ माने गले गले लोंबाय थानायनि थाखाय मानसिनि खर' एबा मेलेमा मा जालाङो नोरजिया जालांनो हमो आरो बै नोरजिया जालांनाय हम बै नोरजिया जालांनो हम नाय गोसोखौ माने खापसेनिफ्राय खाबनै खाबनैनिफ्राय खाबथाम खाबथामनिफ्राय खाबब्रै बै बेबायदि मोनसे हुदा।
जालाङो बै हुदायानो मा खालामो मोनसे न'खरखौ मोनसे गामिखौ मा खालामो मोनसे समाजखौ एकदमबारे फोजोबस्रांनायनि लामाथिं लाङो आरो। बे जाहैबाय मोनसे जोबोद गेदेर जेंना जाय जेंनाखौ जोङो सु सुस्रांनांगौनि खामानि बाथ्रा दङ आरो। बेहाय जोङो मोनसे न'खरखौ जोङो थांखिनानै थांखिनानै सावरायोबा जोङो मोनसे न'खरखौ थोंजोङै जेरैहाय सासे जुमाय एबा उम मदिराजों गाग्लोब जानाय। निसायारि बेसादजों गाग्लोब जानाय मोनसे न'खर होनोब्ला जों ओरैबायदि बुंनो हागोन जे मोनजाय न'खरानिखि मोनसे समाव जोबोद साबना हामना गोग्गोमोन जायनि जाउनाव माबा मोनसे जेंनाखौ माबा मोनसे साननायफोरखौ बा मावनाय दांनायफोरनि आयदायाव गावखौ जौगाहोनो हायियाव सासे सुबुङा माब्लाबा मा होननानै बुङो जोङो गावखौ दबथायनो हायि टेनसन जानायनि जाउनाव सोरबा सोरबा एकदम मारे माब्लाबा टेनसन खारगोन माबा मोनसे जालांगोन होननाय खापसे मुवानिफ्राय बाहायदावनानै खाबनै खालामनानै खाबथाम खालामनानै बैनिफ्रायनो मा खालामलाङो सासे सुबुं सासे सासे हिनजाव सुबुङानो जा सासे हौवा सुबुङानो जा मा खालामनो हायो गावनि न'खरखौ ओ फोजोबस्रांनायनि फारसे लांनायनि थाखाय दावगाहोलांनायनि थाखाय मा खालामनो हायो खामानि मावहैनो हायो आरो जेरै जोङो हमनानै लानो हायो बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे हारिनियावल' नङा आरोना बियो ओ गोबां हारिनियावनो मा जायो बेयो गोबां हारि सुबुंफोरयावनो मा जायो बेयो जोङो नुनो मोनो आरो जायफोर हारियानोखि जोबोद गोग्लैसोनाय। जौ जुवाजों थासोमनानै गब'सोमनानै थानाय जायफोर सुबुङा ओ उदां उदाङै थानो मोजां मोनो ना बैसोरबायदि सुबुङा बै ओ बै निसाखौ लानानै गाव गावनि न'खरखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय आगान होनायाव लामा लानायाव माने मा खालामो ओ आगान सुरो आरो। जायखौ जोङो ओरै बायदि मोनसे थासारियाव नुयो ओ जौजोंनो न'खरा गब'लांनानै जोङो मोनसे न'खरखौ बोखांनो हायै एबा मोनसे न'खरखौ जोङो फोसाबफिननो हायै जोबोद जेंना जेंगोना फरायनायनि बिथिङाव न'खरनि गथ' गथाय फरायनायनि बिथिङाव नख'रा सोलि नाय मावनाय दांनाय जानाय आसार खान्थि गासैबो फारफ्रोम बिथिङाव मा जालाङो नो जौआ मा खालामो बे गंसे न'खरखौ ना ख्रेबलांनो हमो आरो बे जाहैबाय मोनसे गाज्रि हुदा आरो । नंगौना?
औ औ ओ खोनादों खोनादों । खोनादों खोनादों ।
औ जोङो बे जाहैबाय मोनसे मा गाज्रि हुदा आरो । जों बिनि अनगायै जोंहा मोजां हुदाबो दङ नङा होमबा मोजां हुदाफोरबो दङ । जुमाय लोंनानै मानसिफ्रा जेरै ओ थै बारा जानाय प्रेसार जानाय ओ माखासे जोङो दबथायनो हायै बेराम ना बैफोरखौ जोङो माखासे मुलि बायदि यै जोङो इंराजियाव मा होननानै बुङो इंराजि नङा जोङो साइन्स एबा गोनोखोआव मा होननानै बुङो जोङो एलकहल एबा जेनेबा जोङो मोनसे मुं होयो आरो नङा होमबा । जायनिखि बै एल कहलखौ जोङो बाहायोब्ला जोङो मुलियारि नङा होनबा देहायारि गावनि ओ लोमजानाय साजानाय बायदि जेंना जेंगोनानिफ्राय जोङो बोखांनो हानाय बासायनो हानाय गावखौ फोसाबनो हानाय मोनसे मा खालामनो हायो फाहामथायनि राहा होनो हायो आरो बै माबाजों ओ बै जुमाय खौ जोङो जुदि नांगौ बिबाङै थि बिबाङै जुदि बाहायनो रोङोब्ला नाथाय सुबुंफ्रा मा जायो बै बेसादखौ थि बिबांनि बाहायनो रोङैयाव मा खालामना लायो मोनसे न'खरखौ मोन मोनसे गामिखौ मोनसे समाजखौ एखदमबारे नोरजिया खालामनायाव खामानि बिफाव होयो आरो बे जाहैबाय एकदमबारे जों जायखौनाखि फोसाबनो गोनां गावनि न'खर गावनि गामि गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा फंबाय एखदमबारे गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव मा खालामजोबो फोजोबस्रांनायनि लामा ला बोयो आरो बे जाहैबाय मोनसे जोबोद गाज्रि हुदा । दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर ओ ओ सुद्रायबावनांगौ एबा बुंफिनबावनांगौ दङब्ला नोंथाङा गावनि मोन्दांथिजों बेखेवना होनो हागोन आरो आंबो आंनि सिगाङाव ।
ओ नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङानो बुंलांदों ओ नोंखौ हागोन हागोन दे ओ नोंथाङाथ' जोबोद मो जाङैनो बुंलांबाय ओ नोंगौ जौआ ओ आथिखालनि समाजाव आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि माने समाजाव बिराद गाज्रि माने गोहोम खोख्लैगासिनो दङ ओ मोनसे न'खरनिफ्राय लानानै मोनफ्रोम न'खरावबो ओ जौआ ओ सानफानिफ्राय सान फा गोदोनिफ्रायनो जोबोद प्रब्लेम सजगासिनो दङ । ओ थ' मिथिखागौ जौखौ लोंबा जोङो मा जायो हबा जौनिनिस माने ओरैबायदि जे सासे सुबुंखौ माने बिनि ओ बिनि देहाखौ लानानै बिनि खर'नि माइन्दसेटखौ लानानै गोबां माने बायदि बिथिङाव गोबां माने ओ बे बेलेगा सोमजिहयो मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे गोबां गोबां न'खरनि जा संसार जानाय गोबां ओ गोबां माने आरो न'खरनि माने गावजों गाव गोरोबलायनाय जेनि ओ बिमा बिमा बिफा जेरै गावनि फिसाजला फिसाजो बेबेफोरनि गेजेरावबो गोबां माखासे ओ बेले बेजेफोर सोमजिहोयो । जेनो सोरबा बिफाखौ जोमाय लों थाखाय नायनो हाया सोरबा बिमाखौ जौ लोंनायनि थाखाय बिदिनो नायनो हाया सोरबा इदिनो गावजों गाव बुलाय सिलाय खालामना सोरबा बुथारलायनायसिम खो-खो-खोथाया ओ बांहैयो नङा होमबा ओ थ' जोङो बि-बिदि बिदि खोथाखौथ' गोबां जायगायाव बांसिनानो खोनाबोबायानो थाबाय स' जौआ बेफोरबायदि गिथावना जाथायसिम सहैनो हायो आरो बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनाव जों आरो खायसे सु बुंआ ओरैबायदि दंदि जौ लोंबा माने गावखौनो हमथानो हायै जेन माबा मोनसे ओ गावनो जेनेबा बयनिख्रुइ देरसिन होनना माने बिदि सा-सानना लानाय दुगानाय माने बिदि बिदि दुगाग्रा बिदि मानसि दङ जाय जाय बे-बेफोरबायदि मानसिया अभार जौ लोंनानै गावनि आथिङाव गावखौनो माने ओ थुसनो माने मा होन ने गन ओ ओ गावनि आथिङाव ओ गा-गावखौनो अ दाना ला औ बिदि बिदि जायो आरो स' बिनिखायनो ओ जो-जौआ बेबायदिनो मोनसे ओ सानफा एबा सानफा एबा बिदि जुदि अभार जा बाय थायोबा फ्राय मोनसे मोनसे न-न'खरा मोनसे न'खर एबा ओ बि-बिनिफ्राय बांसिन न'खरानो फ्रायनो माने जौगानायाथ' गोजाननि खोथा माने
औ जोबलांनाय फोजोबलां
थाखाय माने सि-सिलिंखार जालांनो हागौ आरो स' उम स' बेनिखायनो जोंखौ बेखौ फो-फोजोबनो थाखाय गोबां माखासे ओ बिदि नो ओ बि-बिनि बागै ससियेल मिडियाायाव जोङो गोबां माखासे ओ जेनेबा बि-बिनि फारसे सांग्रां खालामनो थाखाय माखासे ओ कनटेन्टफोर हगारनाया मोजां आरो बेनि अनगायैबो ओ फरायसालिनि बिजाबफोरावबो जोङो बिनि बागै सांग्रां जानायनि माखासे जाहाथे जोंनि इयुननि गथ'फ्रा जा खासे बिनि बागै एसे सांग्रां जायो ओ बिनि थाखाय जों फरायसालिनि बिजाब फोरावबो बिनि बागैसो सा-सा-ओ-सांग्रां जानायनि लेसनफोर होबा जोबोद मोजां जागोन आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
दा नोंथां टाइमाबो जोबसिगोन
औ औ खोनादों दे
ओ नोंथांनि लायरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा नोंथाङा माबायदि मोनदों ओरैनो रायलायनानै?
जोबोद मोजाङानो मोनदों नोंथां। सा-साबजाथाव बाथ्रा बेफोर बा थ्राखौ जोङो सावरायनांगौ मानो होनोब्ला जोङो बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ सांग्रां थि लाबोनो हानाय माखासे टपिक्सफोर माखासे आयदाफोर ओंखारो आरो जाय आयदाखौ जोङो नोंनि आंनि आरो सोरनिबा गेजेर जोङो सुद्रायनाय ओ सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे राहा मोनो आरो जोबोद मोजां जादों थां।
ओ औ दे होमबाना।
जोबोद मोजां औ जागोन नोंथां बिदिब्ला। दे गोजोन्थों।